हेलौ औ हेलौ हेलौ लोगो खोनादोंना? अ दा नोंथाङा एसे बिजिमोन नामा?
दाथ' बिजि नङा। ओरैनो लामायाव दंफैयो माने। गरमना बोथोरा ओंखायनो औ जाबायमोन।
अ होमबा नोंथाङा फ्रिबाथ' आं आंबो जाखांबाय नै जानो हाया गरमथार बिरादनो उम नोंथाङा नोंथाङा होमबा फ्रिखा
औ आं
होमबा। आं माने मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आरो नोंथाङा रायलायनो हागोन नामा?
औ आं हागोन आं दसे समखौ हागोन दे।
औ माने टपिकआनो जाहैबाय दायो जोंहा कारेन्ट होननानै बुंङो ना इलेक्ट्रिसिटि दा बेनि बागै रायलायनो होननानै सावरायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो
आदसा बे टपिकआथ' बुहुद मोजां आंबो राहायजागोन बेखौनो
औ दा होमबा कारेनेट होननाय बुस्थुआ जोंना बोरै जायो माने बोरै जों जोंहा सोमजियो। बेखौहाय नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा एसे
औ आं हानायखिनिखौ एसे फोरमायनो होमबालाय
औ
कारेन्टआथ' जों ओरैनो जाया बे बुस्थुआ माने जों मेचिन एबा जोङो बेनि थाखाय जों जगारनांगौ जाहाथे बेखौ जोङो ओ माने बेखौ जोङो जेनेरेट खालामनो आरो बे कारेन्ट बुस्थुखौ जों बिनाव मोनै मोनथामसो माबा दंङ उम हमना ला बुस्थु बेखौ कारेन्ट बानायग्रा बुस्थु जेरै हमना ला ओ उइन मिल होनायाव जोङो जेराव थ गाबै बारावहाय जों फांखा गिदिं होनानै बेनिफ्राय जों जेनेरेटारा माने गिदि गिदिंनायाव बे जेनेरेटारा माने चार्ज जायो बा एबा बे पावार होयो आरो बे कारेन्ट बुस्तुखौ
औ
ओमफ्राय ओरैहाय देम दङ जेरै जों दैनिफ्राय जों कारेन्टबो बनायनो हायो एखे माने बे दैजों जागोन आरो बे दैनि प्रेसार दैखौ मोनसे मोनसे हाजो गोजौ एबा बे हाजो गोजौनिफ्राय ओंखारख्लायनाय दैखौ जोङो मोनसे जायगायाव माने आलि बायदि गोलाव खोनानै जोङो औ बेखौ माने जों जमा खालायो। ओमफ्राय बेखौ बे गुदुं फिसाबा जोङो बे पाइप बननानै जोङो बे जेनेरेटराव दैखौहाय हगारहरो माने जो मान प्रेसारजों बे जेनेरेटर गिदिङो अबा बे कारेन्टआ बेनिफ्रायबो जायो आरो ओमफ्राय मोननैसो दंबावो जेरै जोङो सलारनिफ्राय जों सलार प्लेटखौ बायसिगोन एबा जोङो बेखौ उनाव सान्दुं जायगायाव दोनगोन। अब्ला बे सान्दुंनि सान्दुंनि औ-औ सानदुंनि लाइट मोनबानो बे पावारा फैगोन आरो बिनाव
औ।
बायदि बायदि दंबावो जों जेरैं ओ इन्जिन होनो बेजोंबो जायो जेरै जों दैखौ गुदुं बानायो अब्ला बेनि दै गुदुंनिफ्राय मोनसे बारनि प्रेसार जायो एबा बे माबायाहाय थिंखियावहाय प्रेसार जासिगोन अब्ला जोङो बे प्रेसारखौहाय जों मोनसे फाइभजों एबा नलिजों जों हगारनानै बेखौहाय जोङो जेनेरेटरजों गिदिंहोसिगोन आरो। अब्ला बेयावबो जों जेनेरेटर्रा गिदिंबाथाय अब्ला बे कारेन्ट जासिगोन आरो बिदिु गुबु गोबां गोबां दङ माने दाथ' बुहुत टेक्न'लजिनि सायावबो जोङो कारेन्टखौ बनायनो हासै जेरै दै दैयावबो जों मोननो हायो दैनि माबाजोंबो लेर दैयाव बे लेहेरावहाय मोनसे माने मेचिनावहाय बे लेहारखौहाय एदजास्ट खालामनानै दोनो अब्ला बे लेहेरा फैबाथाय बेवहाय नांबाथाय माने इनिफायबो जायो ए गुबुन गुबुन टेकनलजि जाजोब्बाय दानि जुगावथ' कारेन्टफोरखौ जों बनायजोबनो हायो
दा हो नोंथाङा खोन्था ओं
आरो जोंनाथ' दानि समावथ' जों कारेन्ट नङाबा सोलिनो हाया ायो गोबां बुस्थु जोङो जोङो सालायनांगौ जायो दा बिथाङा आं जे कारेन्टनि कारेन्टा जोंनि मानिफ्राय जागायोखौ बेखौथ' खोनथा दा बिथाङा एसे खारेन्जों जों मा मा बुस्थु बाहायोबा जोंनि डेलि लाइफआव जोंनि ओ नांबाय थागौ दिनावहाय जों माबोरै बाहायो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
बिनिखौ फोरमायनो हागोन होमबावो दा नोंथाङाथ' आं सिव फुरमाय हरखाबाय जोंहा कारेन्टआ गुबुन गुबुन रोखोमै जों माने सोमजिहोनो हायो दाना हमनानै ला दैजों बा बारजों बा सान्दुं सोरजोंहाय ना होमबा दा जों दै सान्दुं बार होनोबा बेफोरथ' जोंहा नेचारेल बुस्थु जो जोबो नो थाङा होननाय बायदियानो होमबा जोंहा कारेन्टआबो एसे आनलिमित नामा?
औ खारेन्टखौ जों बनायबाय थाना हायो आरो जेनेरिक हेल थानाय जिखुनु जों बे सर्सल' थानांगौ जोंनाथ' बे ओ सलार होनबाथाय' जोंना आनलिमिटे जोंना सान्दुं फैबाय थाखायो जेंबो जों आनलिमिद नुनोबाय थायो माने खुनु जे बुस्थु बाहायनांगौ गैया बा जेबो बुस्थु जोबलांनायनि खोथा फैयाबेआव माला जोङो ओ बै पेट्रल अमा जोङो खैला बेफोरजों बनायोब्ला जोङो माने बेफोरहाय आर खेमसेया जोब्बाथाय माने बेफोरखौ मोनफिननो हाया। बाहाय जों बेखौ नन रेनेबोल होनो नन रेनेबोल रिसर्स होनो जेरै खेमसे इउस जाबानो यो जोबखाबाय बिनिया बेखौजोंबु अनाय नाथाय जों बेफोरखौ खम खालामना षए अ मानो होनबा जोंना बेफोर बुस्थुआ लिमिटेद थाव बस्थुआ खयला बुस्थु लिमिटेद माने नेचार आव बेखौ जों लिमिटेड मोनो। उम अब्ला जोङो बेफोरखौ खम खालामनांगौ जेरै जोङो दा मानिखौ बाहायनांगौ होन नबा।
औ ‌
सान्दुं, दै बेफोरबो बाहायजायो बेफोर माने जोबनो थाङा नेचाराव जोंनि बा आब बारहावायाव जोबनो थाङा माने इफोर ओमफाय जोंना खस बुजाया ओरै जोंना
बारा बारफोराबो बा जायगाफोराबो मोजाङैनो थायो। साफायैनो थायो बेफोरबायदि माने
औ नोंगौ। होमबा आं एसे फोरमायनोसै नामा नोंथांनि सिगाङाव माने जोंहा कारेन्टखौहाय जोंहा एबा मा मा बुस्थुफ्रावाय जों दा थानाय माने जोंनि जिउआव बहाय मायाव मायव बाहायनाय जायो साराउन्दिंहसाव औ दा बुंनो थाङोबा से से थियावनो जोंहा ओ हमनानै ला जोंहा गरम बोथोर जोंहा बिराद गरम जायो न' सिंफ्राव जों ना थानो हाया होमबाबो कारेन्टजों जोंहा इदिनो फांखा बा एसि, कुलार नै बेफोरखौ जोङो स'लायनानै जों गावनि थान खौ मोननो हायो बे का नि हेल्पजोंनो ओमफ्रायो जोंहा ओ खोमसि खोमलाव जायोब्ला जोंहा लाइट सुखांनानै लाइट बाल्बफोरखौहाय सुखांनो हायो जोङो। कारेन्टजों कारेन्टनि हेल्प जोङो नङा होमबान नोंथां ओमफ्रयो ओ बुंनो थाङोबा जोंहा दै दैफोरनि बेब'स्थाखौबो जोङो कारेन्टनि हेल्पजों जोङो मोननो हायो दै मथरफोर जोंहा थायो नालाय बेफोरखौ जों कारेन्टनि सहाय लानानै जोङो जगार खालामनो हायो दै कारेन्ट मा होनोमोनलाय दै ओमफ्राय जायो लाइट ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि जोङो हमनो गरम बोथोराव जोङो थान्दाखौ मोननो हायो फांखा एसिफोरनि जरि' जों बिदिनो आरो गोजां बोथोरावबो जोङो हिटार बिदिनो माबा माबि गोजां बोथोराव जों गरमखौ मोननो हायो बे कार फोरनि हेल्पजोंनो।
औ-औ। आरो आरो गोबां बुस्थु सलायो जेरै टिभि होन मबाइल मबाइलखौबो जोङो
बेफोरखौ जों माने बाहायनो हायो आरो कारेन्टनि हेल्पजों। ओमफ्रायो दाथ' जोंहा बोथोरा बिराद सोलायनोबो हमदों नालाय जेनेबा हमना ला गरम बिराद जानो हमदों बेफोर मानि थाखाय जादों। होनबा बे गारि गुरा सालायनाय उखुन्दै उखुन्दै गयोना बिरादनो बे गारिफोरनिफ्राय। दा जोंहा इभि होननानै इलेकट्रिक जोंहा गारि बाइक बिदिनो गोबां रोखोमनि जोंहा फै ओफ्राय माने ट्रान्सफर बुसथु जोंहा कारेनजों सलायनो हायो बेफोरजों जोंहा माने पलिउसनबो जाया होमबा जोंहा कारेन्टआ एदभान्टेजबो दङ जोंनि थाखाय। माने दा ओ जोङो बासफोराबो इलेक्ट्रिक फैबाय ट्रेनफोराबो कारेन्टजोंनो खारनो हमदों दानि जुगावहाय। होमबा जोंहा गोबां सहाय मोनदों मानो होनबा बेफोरजोंहाय नोंहाथ' दहाय बुंखादों नालाय। बे खैला माबा माबि बेफोरो माने लिमिटेद बुस्थु जोबनो जोबनाय जोबनो थाङो माने होमबा कारेन्टआथ' बिदि नङा नालाय होमबा जोंहा सलायनो माने माने टेनसन जाया आरो माने जि प्रब्लेम फैया आरो। ओम पलिउसनबो जाया। कारेन्टजोंहाय उम ओमफ्रायो औ।
जोंथ' माने दानि जोंनि दैलि दैलि लाइफआवथ' जों बहुत नांगौ खारेन्टखौ। मानो होनबा बे मानाय जोंना जोंना बे न' स' बा जोङो थांनानै थानायाव एसे खस्थ' जायो आरो। हमना ला बहुथावनो सहाय खालामो। जोंहा दाथ' जानाय लोंनायनि बानायनो बा जगाजों संनाय खावनाय बिदियावबो जोङो
औ नंगौ।
बिदिआव जोबनाय जायो बांसिनानो हमना ला जोङो एल्केट्रिक ट्रिनिफ्राय जोङो माने ओ इलेकट्रिक कुकार बा ओंखाम संनाय बेफोरबायदि गोबां गोबां बुस्थु ओंखारबाय दै फुदुंनो हायो जों कारेन्ट जोंनो औ होमा माने जोंनि थाखाय बहुत गोरलै खालामनानै होबाय आरो कारेन्ट बुस्थुआ। आरो जों बे गैया बे गैयाबा जोंना माने सल सलिनो
औ सोलियोब्लाबो गोबां खस्थ'यै माने जों हानाय नोङा।
ओ।
उम।
दाथ' सिगांनि सिगांनि सिगांनि समाव कारेन्ट गैयामोन आरो अब्ला जोङो कारेन्ट गैयि समाव जोङो बाथि बा बे मम बेफोरजोंनो जोङो सलायोमोन। दानि जुगावथ' जोङो कारेन्ट नङाबा जाला जोङो फावार नांगौ एबा जोंनो लेखा फरायनाय मा फरायनाय जों न'आव थानायावबो जों कारेन्टजोंथ' सलायजोबो दा माने बेफोरनि थाखाय जोंनो बहुत सुबिदा आरो बे कारेन्ट बुस्थुआ दा बे गैयाबानो जोंना बुहुत खस्थ' जायो। आरो एसे सिनाव बिथ फांखा सांखा जों सलायजोबो एसि सलायोना। आरो मोननैसो बुस्थु दंबावो जेरै जोङो प्रिश सलायो। जेरै जोङो टि भिखौबो सलायो मबाइल सलायो हिटार सलायो होनखाबाय बिथांफोरखौ बेफोरनो गोबां गोबां जोंनि नांगौ खुनु नांगौखौ जों सलायजोबो आरो एजोंनो।
औ। दा खोनादोंना नोंथां नै समाबो जानानै फैबायमोन माथो एसे औ। दे होमबाना गोजोननाय थाबाय उम।